हेलौ
औ नोंथां खोनादों
औ खोनादों ना नोंथां
औ औ नै खोनादों
अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
नै नोंथां ओरैनो जिरायानसो दंबाय थायो आं
होम बिदिब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव ओ सानैजों एसे रायज्लायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हागोन
अ बिदिब्ला जोङो ओ बर'फोरनि ओ गय फाथै गायनाय बा बेखौ बाहायनाय बाहायनानै आरो बिनि ओ बेखौ ओ फाननानै जोङो माबायदि रांखान्थियारि मुलाम्फा मोननो हायो बेफोरबायदि बेनि सोमोनदै जों एसे रायज्लायदनि ना नोंथां
औ औ नोंथां औ
ओं गय फाथै होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि ओ बर' समाजनि खोब गोनांथार ओ मोनसे ओ मुवा होननानै जों बुंनो हायो मानो होनोब्ला जोंहा गय आरो फाथ थैखौ जोंनि बर' समाजनि ओ समाजारि जायखि जाया हाबा हुखाफोरावनो जोङो ओ बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि जोङो धोरोम सिबिनाय बा हाबा हुखा बा बिदिनो जेरावबो जोङो गयखौ बाहायनाय जायो लोगोसे जोङो जानायावबो जोङो बे गयखौ जोङो बाहायनाय जायो। बे गय आरो फाथोनि सोमोन्दै जोङो गिबियाव बेफोरखौ जोङो माबोरैहाय गायनाय जायो बेनि सोमोन्दै जोङो एसे सावरायजेनो जोङो गयखौहाय जोङो गिबियावहाय गायनो थाखाय बे गय फिथाइफोरखौ जोङो जावायनानै जोङो लाग्रोनाय जायो। जों जावैनो थाखाय गयखौ जोङो ओ जोङो हमनानै लायोदि बबे बिफांनि गया जोंहा मोजां बा बबावबा बबावबा बिफांनि गया जोंहा इसेबां मानिे मोजां थाया। बा सार गोसाबो जों नुनो मोनो गयफोरखौ।
औ
बेखायनो जोङो मोजां बिफांनि गयफोरखौ जोङो हाननानै जोङो ओ जावैनानै दोनो जावैनानै जोङो गाजा बेरोब्ला बियो एसे गोजौ जायोब्ला जों बेखौ आरोबाव ओ देखनानै जों आरोबाव गायस्लायफिनो ओ
औ
बे गायस्लायनाय गायस्लायनाया ओ देरोब्लासो जोङो ओ गयखौ जोङो बारियावहाय जोङो गायो। बे गासैनायावबो जोंहा सोरबा खनथामसिमहालागै जों गायस्लायनायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला बेबायदि खनले खनले गायस्लायबाय थायोब्ला माने जोंहा गय गय बिफाङा माने गाहायावनो फिथाइ थायो होननानै जोङो मिथिनो मोनो। नङा होमबा नोंथां औ बे गयफोरखौहाय जोङो ओ ओ बारियावहाय जोङो ओ खाथि खाथि जोङो गायनानै लायो ओ जोङो आथिखालावथ' जोङो बारिफोरा एसेबां गुवार नंलिया जोंहा गुसेब गुसेब। जालांजोबबाय सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय बेनिखायनो जोङो आथि खालाव गयफोरखौ बांसिनहाय माने ओ द' फुट स्नि फुटावनो जोङो गायनायफोरखौ नुनो मोनसै आरो।
औ औ
जों बे ओ गय गायनायफोरनि गेजेरावनो जोङो आरोबावहाय ओ गुबुन गुबुन आबादफोरबो जोङो मावदेरनो हायो जेरैबायदि जोङो फाथै खौबो जोङो गयावनो जों गायनो हायो बेजों लोगोसे जोङो कमला बिदिनो लेर ख थालिरफोरखौबो जोङो ओ बे गयनि गेजेरावनो जोङो गायनो हायो आरो।
औ
दा गआथ' जोंहा आथिखालाव आरो जोङो गय गय बिफांखौ जोङो आरोबाव गय ओ बिलाइ बा बे ओ दनाखंखौ जोङो ओ थोरसि बानायनाय बे थोरसि बानायनायखौबो जों नुनो मोनो बेनि फ्राय जोंहा फाथै आबाद दङ बे फाथै आबादखौथ' जोंहा गयजों लोगोसे जोङो फाथैखौ नांथारगौआनो। नङा होमबा औ बे फाथैफोरखौहाय जोङो माबोरैहाय गायनाय जायो बा माबोरैहाय जोथोन लानो गोनां जायो? बिनि बागै ओ नोंथाङानो एसे बुंदो।
औ औ बिदिब्ला गय आरो फाथैनि बेलायाव जोंहा माखासे नोंथाङानो बुंलांखाबाय। बेनिफ्राय आं जि मोनथिगौ बिनि सायाव आं नोंथांनो एसेनो फोरमायनो होनोसै आरोना नोंथां।
औ
जोंहा गय फाथै होनोब्ला गिबियावनो जोंहा गय गय होनोब्ला गयजों लोगोसे फाथैयाबो गोनांथार मानो होनोब्ला जेरै
जोंहा बे गय गयखौ जानोब्ला जोंहा फादै गैयाब्ला जा जानोबोसुखुआ माने मोजां मोना आरो ना।
औ औ औ
बेबायदिनो जोङो बुंनो हायो जे नोंथाङानो माखासे फोरमायलांखाबाय गया गयखौ जोंहा मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो बेनि अनगायैबो जोंहा बेफोर गयफोरखौ माबोरै आबदार लानांगौ बा माबोरै खालामनांगौ बा फाथैखौ जोंहा माबोरै आबदाद लानांगौ बेफोरनि सायाव आं नोंथांनि मोनसे फोरमायनानै होनोसै।
औ
जोंहा गय गायनाय जों गय गायनायखौ होनोब्ला गय गायनायखौ नोंथाङा एसे फोरमायनाांखाबाय बेनि अनगायैबो एसे एनै हादोरो बेखौ आं नुनो फोरमायनिसै। गोदोनि समाव गय गायोब्ला जोंहा माखासे माने रासायनारिग मुवाफोर बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय आथिखालाव जों गयाव गय गायनायफ्राव जोंहा गोबांनो आथिखालनि माने जि रासायनायारि हासार बायदिसिनाफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनसै। गोदोनिया जाथो जोंहा गय गायनायफ्राव जोंहा जि हा गावनि बारिनि हा बेफोराव जोंहा गायनानै दोनोब्लानो गोबां माने मोजां जानानै बैफोर गयफोरनि आबादा जोंहा गोबां माने फिथाइ होयोमोन होननाय जों खोनायोमोन आरोना।
औ औ
बेनिफ्राय आरो जोंहा माखासे फोथायनायबो दङ गय गायनायाव। मानो होनोब्ला गयखौ जोंहा जि जेरै फुलियाव गायस्लायनानै दोनदों बेखौ जोंहा जि जायगायाव गायह्लिथारगोन बेखौ जों बेबायदि जखायोबा बेबायदि मोखाङैनो गायनांगौ होननानै जों फोथायनाय दं। नङाब्ला बे गआ सेवखायो होननाय जों खोनायो आरोना। नंगा नङा बेसेबांथ' माने सुबुंफोरनियाव फोथाय दं आरो बिदिनो जोंहा बे जि गय गायनाय समाव बे गयखौ गायोब्लालायनो माने गिदिं गिदिं गायोब्लाालायनो बे गयया खर' गिदिंगा जायोनो बे गयनि फिथाइया बेफोरबायदि होनना फोथायनो दं आरोना। बेनिफ्राय जोंहाथ' गयआथ' गय आरो फाथैयाथ' सुबुं माहारिनि थाखाय मोनसे जोबोद गोनांथार होननानै जों बुंनो हायो मानो होनोब्ला जोंहा
बे गैयाब्लानोा जोंहा बर'फोरनि माखासे फुजाफोरा बा फोरबो फोरा जाया होननानै जों बुंनो हायो आरोना।
औ
बा जोंहा बेफोरनि दै गय फाथैनि दारैसो जोंहा माखासे इसोर बा माबाखौ सिबिनो हायो जोंहा बे नङाब्ला बिसोर बे गय फाथै नङाब्लानो जोंहा जेबो माने धोरोमफोरनि जोंहा जेबो रायनो हानायनि माने सिबिनो हानायनि इसेबां माने बेलेग बुस्थुखौ नोहरा आरो ना
औ औ
बिदिनो जोंहा गय फाथै खौ आपडा लानायनि बेलायाव नायोब्ला जे जोंहा गोदोनि समाव हासार बाहायनाय बा आथिखालनि समाव हासार बाहायनाय बेफोरो आलादा आलादा जानो हमबाय गोदोनि समाव ज' बेखौ जोंहा गायबानो जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोंहा बेफोरबायदि जिबायदि इउरिया पटास बिदिनो सुपार बायदिसिना हासार बाहायनाय बेफोरखौ जों नुसै मानो होनोबा आथिखालाव जोंहा हाखर गय गायनायनि जि आथिखालनि नुथाय बेफोरखौ नायोब्ला जों जे जोंहा हाखर जावनानै बे हाखरखौ गोथौ गुवार जावनानै बेवहाय माखासे हासार बायदिसिना सिना लगायनानै होनाय आरो बेनि अनगायैबो बेयाव जोंहा बेखौ गायखांनायनि उनावबाबो दैफोर होआबाथाय जालानो आथिखालाव जोंहा गोदोनि समावबा जाथो जोंहा माने गोबां मोजां जाखायोमोन आरोना इसेबां दैफोरनिबो गोनांथि गैयामोन मानो होनबा गोदोनि समाव जोंहा मिथिंगानि माने जि बारहावा आबहावा बेफोरबो मोजां साफासिनमोन नालाय थाय आथिखालाव सुबुं अनजिमा बांनायनिफ्राय जोंहा माखासे आबहावायाबो एसे एनै गुबुंले जाबोनायजों लोगोसे मिथिंगानि बे थासारिफ्राबो एसे सोलायबोनायखौ जों नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला जोंहा जोंनि जि आबाद मावनाय बेफोरावबो जोंहा एसेबां सोलायबोबाय थानायखौ नुदों नालाय बेखायनो
औ
जोंहा गयनि बा फाथैनि आबादनि बेलायावबो जोंहा इसेबां माने एसे एनै गोहोम गोग्लैनायखौ नुदों आरो ना मानो होनबा गोदनि आरो आथिखालनि आथिखालि फाराग बायदि मानोना जोंहा गोदोनि समाव मावनाय आबाद बा आथिखालनि समाव मावनाय आबाद जेबो गोरोब खाथारा
औ
बै जोंहा जानला मोनला गायबाबो जाया आरो माने खायसे आबाद मावनो गोरों
औ
माने जि हाथैनि आबाद मावो दा बिसोरनि थाखाय जेबो इजि इजि जायोना जोबोद जायो आरोना नाथाय जायबा गायग्रा बेफोरनि माने गायनाया एसेबां थांनायखौ नुवा आरोना आं आबाद माने फाथैखौ
औ
बिदिनो
आरोबाव फोथायनाया जोंहा फोथायनाय दङ जेनेबा फाथैफोरखौ जोङो बांसिन गय बिफांफोरावनो होनाय जायो नङा होमबा
नंगौ नंगौ
औ बेहाय जोङो फोथायनायावो दङ माने ओ गोखा जादनि बिफांफोराव गायोब्लाालायनो माने फाथैफोरा गोखा जायो नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ
औ बेनिखायनो जोङो ओ गय नङाबा नालेंखर बिफाङावसो जोङो ओ फाथैफोरखौ गायनाय जायो बे फाथैफोरखौ जोङो बिजौखौ बांसिन गायनाय जायो माने बिजौखौ गायोब्ला जोंहा मा जायो गुदिनिफ्रायनो फाथै बिलाइआ गुवार गुवार जालाङो नाथाय सोरबा सोरबा बै ओ गुदियावहाय आथिं बायदि मानलालांनाय थायो बेखौबो गायो नाथाय बेखौ गायोब्ला जोङो बिलाइआ माने गुदियावहाय नांगौ बायदि गिदिर जाया नाथाय गोजौआव गोजौ लावलाङोब्ला बेबो गिदिर जालाङो आरो थिग बेबायदिनो गय फाथ दै गायनानैथ' जोङो रांखानथियारि थासारिखौ जोङो जौगाहोनो हायो नङा होमबा आथिखालावथ' ओ गयजों बानायनाय गोबां मुवा बेसादफोर ओ जोङो ओंखारनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि सिकर केपि सिगनेसार बायदिफोरखौ जोङो गयनिफ्रायनो बानायनाय जाजोबो ओ बे हिसाबै नायोब्ला माने जोंहा गयनि डिमाना बांलांगासिनो दं। बेनिखायनो ओंखायनो जोङो ओ दानि जुगावहाय हाफोरखौ ओरैनो दोनग्राालासिनो जोङो गयफोरखौ जोङो गायनांगौ बेबायदिनो गय गायनायनि गेजेरावनो जोङो फाथैफोरखौबो जोङो सोसननानै होनांगौ मानो होनोब्ला जोंहा फाथैनि दिडिमान्डआबो एसेल' नङा जोंनि फाथैफोरखौबो गोबां ओ जानायजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन खामानिफोरखौफोरावबो जों बाहायनाय नुनो मोनो बा जोङो फाथैफोर खौ जोङो गुबुन गुबुन हादरसिमबो जोङो ओ साप्लााय हरनायखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो गय बा ओ फाथैनि आबादफोरखौ जोङो मावलांबाय थायोब्ला जोंनि रांखानथि थासारिया मोजां जालांगोन होननानै आं सानो
औ औ
दा बिदिब्ला जोंहा समाबो जाबाय एसेयावनो लाखिथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जासिगोन नोंथां समाबो जाना फैबाय नालाय गोबावानो जाबाय
गोजोनथों नोंथां
औ दे गोजोनथों नोंथां